औखा फंबाय औ औ औ औ मोजां। नै फंबाय द'खानाव थांदोंमोन एसे दासो सफैदों नै।
ए अ अ ओ ओ औ मा मा लाबोखो?
ओइ आमथिसुवानि थाइजौ बिदिनो फिथाइ-सामथाइ एसे जाग्रा लाना फैदों। आमतिसुवानि जानोसै होननानै गाबोन जोब्बाय नालाय।।
औ औ गाबोन जोबगोन न'?
एसे लाायब्रदोंमोन जोङो। ओमफ्राय बबेयाव दङ? औ न'आव सफैबाय, न'आव सफैबाय। न'आवनो ओम बोथोराबो दोहो दोहो गरमथार माथो। एसे सानथाम सानब्रैसो अखा हा हाबनाय नालाय, ने? ओमफ्राय एसे सान्दुं दुंबाथाय बिराद दोहो दोहो गरम जायो। ओरैनो मा खालामबाय दं दालाय? औ, खोनादोंना?
औ।
औ मा खालामदों होनदां ओरैनो दा। औ खोनादोंना?
ए ओरैनो दंथ'यो होनदों औ खोनादों।
आंबो नै लामायावनो बार जादों ओरैनो, आंबो बारजादों लामायावनो।
उम होम दासो एसे थान्दा मोनबोदोंना? उम औ औ
ओरैनो ओमफ्राय दहायो सानफ्राव मा ओंख्रि जयामोन?
सानाव दहाय माबासोमोनलै अमा बेदर ओमफ्राय आलु बिला थिमोन।
ओ बर'नि ओंख्रि अमा बेदर फेब्रेथ खाना ने एगबारैनो?
जागासिनो
ओ नोंगौ नोंगौ थिगानो गोथावानो जानांगौ जोंहाबो जोंहाबो दंहायो माबामोन खोमा ब्रइलार जों आलु मोन।
अ अ उम
अमा लाबोआसै?
उम है जोंहा न'खराव बइ-बइलार जाजोबनो नागिर ना
अ अ अ अमाखौ जाजोबो?
अ-अमा, दाउ, बोरमा बेफोरसो मिलायजोबो आरो। हे ओहो बइलार हांसो बेफोर मिलायनो नागि रा ओमफ्राय दायो ना। नाजों बेलाथि संगोन नामाथाय।
ओ ओ ओ दे गोथावनो जोंनाबो माबा संगोन खोमा एलांसिजों आलु मिरामिस मिरा-मिरामिस जाथ'नोसै माने बिराद बेदर जाजादों मैयाबो बेदर जादों दहायबो बेदर जादों। दासान्दि एसे रानिं बेदर जानाय जागासिनो ओमफ्राय गरमाबो ए से एसे ओ बोथोराबो मोजां न ङा नालाय बेखायनो दिनै एसे मोनाफ्राव‌ मिरामिसखौनो जाथ'नोसै होननानै एलांसि जों आलु
मि-मिरामिसबो जाखाव नांगौलै।
नोंगौ नोंगौ देहानि थाखाय नांथारगौ जायो मिरामिसावबो
गे-गेजेर गेजेर आरो खा-खारै ओंख्रिफोरबो जाखावनांगौ
औ जोंहाथ' खारै ओंख्रिया खमलै बुहुद खम जायो जानाया खारैखौनो मोनबाङाना जोंनियाव दा आरो बै सदा बाजारनि फाननाया बेजोंसो जानाय जायो। बांसिन माने लकेल खारै मोननोनो थाङा माने बायबावबाबो मोननोनो थाङा।
आहा बायबा मोननो थांनो नागिरबावा।
नथाङा ओरैबायदि आसरितसै आरो। माने नोङो एखमबाफोर नोङो अनला ओंख्रिफोर गोथाव जानोसैलै सबायफोर एसे मिलौलायनाय जानोसै दे बिदि सानगोन नोङो है जाया आरो नोङो मोनखया द आरो बे बायनाय बे सदा
औ औ आरो दाना बै माबा थालिर आथियाखौबो मोननो नागिरला।
ओइ गैला गैला बेथ' गैखाथारा बुंनो थांब्ला जोंथ खम जाथारा।
औ गुदि माबा बानायग्राया बेसोना।
औ औ औ। थारैनिया बे थालिरा थियानो ओमफ्राय ओरैनो बे सबाय। सबायनि सबाइ मोजांफोर बेफोरखौबो फोबांलानोबा। दा मोनलाना सबबाय मोजांफोरखौ फोलानो खम जाबाय
खारै मोजाङा बांसिन नैबे माबानिफ्राय जायो आरो
थालिर थालिर आथियाया आथिया थालिर ओमफ्राय साबसिन जायो आरो बेसो बेथ' गोदो जोंनाव बिराद दङमोन
औ
ओमफ्राय दा गैला मा जोंनावल' नङा गुबुनफोरनियावबो जायफोरनाव बागान ग्रोम ग्रोम दङ बेखौ नुबांनो थांला माथो
दाना नुुनो‌ नो नागिरला
फस्ला ओंख्रिफोरखौनो जों बर'फ्रा दा खमसैना सोरनिबा माबाफोरावनो सारदावफोरावनो नालाय नोङो जेरै पस फानग्राफोरावनो मा नुयैखाय दानिलाय गोबां खमसैना खम जाबायथ' बिदिनो
बिफांखौबो मोननो नागिरलाना
ओहो ओहो ओहो बिफांखौ मोननो नागिरला बेफोरबायदि खिन्थु एक्सुेलि जोङो बे माबाफोरखौ फस्लाफोरखौ जानांगौ रे सम सम जानो हायोबा मास मोनसेफ्राव खेबसेसो जानांगौ आरो माने उदै सिंआव थानाय जायफोर एसे मैला मै लेथ्रा बुस्थु बैफोर माखासे माबाया बिराद साफा जायो दे एसे गेसफोर जाम जानानै थानायफोर बिबुफाव बेफोरबायदि माबाफ्रा हखबफैयो बे बुस्थुआ माने बेन्दों बेनला ना बियो बुस्थुया बेजेना दिरुं दंना बेथ' फस्लाया बेजोंनो एकबारे नारख'बोथारो आरो बियो
बुंनो थाङोबा बै हाग्रानि बुस्थुआनो गावबागाव मोनसे मोनसे गुन दंजोबो
गुन दङ गुन दङ मोनफ्रोमबो जों आथिंजों गाना मोननाय एबा मेगनजों नुना मोननाय मोनसे मोनसे बिफां लाइफाङानो गासिबो माने गुन दं आरो बिसोरो गासिबो जों बाहायनो रोङोबा गासिबो मेडिसिन माने मुलि आरो बेफोरो
जों दा गासिबो मिथिजोबासो ना
ओह जों मिथिबा मिथिनो रोंनायबाथ' जों गासैबो बे खौबो मोनसे मोनसे गासैखौबो जमा खालामजोबनानै जानो हागौमोन जोंनि र दाख्लै मोनसे ट्रेनिं होदोंमोनलै आङो बे ट्रेइनिंआव आङो एसेबांमानि थांबाय थायासै नालाय मिथियासै खेबसेल थांनाय गोसोआव गैजोबला एसे अन जाबाय बेहाय बुंदों आरो माने बे जोंखौ जाय फोरोंग्रा मास्टार बेयो ओरैबायदि फोरोंदों आरोखि जोंनि देहा सिङाव माने गासैबो बुस्थुआनो मोनसे मोनसे मोनसे मोनसे भिटामिन गासैजोंबोसो दाजाबनानैसो मोनसे मोनसे गासिबो गथा जायो नालाय। बै गथाखौनो माने जोङो दा नायनानै जानो रोङा ना भिटामिनखौ बेफोरनि थाखायनो माने बेमार आजारफ्राबो सौग्राव फैयो आरो जोंनि जायगायाव बेफोर बायदि आरो माने बे खोन्थादोंमोन दे बिराद मोजां खोन्थादों बियो ओरैबायदि खोन्थादों माने बे बुंनाया मोनसेबो नङियाव नङा आरोखि नोंजोबगौ आरोखि बेबायदि आरो ओमफ्राय दालाय जायफोर गोनां गोथोंआ थिगैनो डाक्टरफोरनाव नायजाबाय थाङो बिसोरो डाक्टरफोरनाव थांबाय जोंनाव मा भिटामिन खम जादों नै मालाय बबेयाव मोनोबो भिटामिनखौ नै फिथाय सामथायबबो बेखायनोखनब ब्रेफास्ट टाइमफ्राव बायनानै दोनफैखानाय गाइखेर बबे समाव गाइखेर लोंनांगौ बबे समाव आपेल फिथाइ जानांगौ। बबे टाइमाव थालिर गोमोन जानांगौ।
बै गोनां गोनां औ गोनां गोना मालाय ओमफ्राय बोसोराव खनसेबाबो टेस्ट नायजोबोना बोसोराव खनसेबाबो।
नायो नायो बिसोरो गासिबो माबाखौनो ब्लाडनि माबाखौ नायजोबोना बिसोरो
खम जाबाबो भिटामिन खम जाबाबो बेमार जायो केलसियाम खम जाबाबो बेमार जायो।
माने बे बे प्रटिनफोराबो माने हावलार लालाय लायो जाहैदों आरो। माने जेनेबा नोंनाव एसे खम जादोंबा बैनिफ्रायनो लालायनानै बै एसे माबा खालामना होजायो आरो माने बैनिफ्राय लाथ'लायबाय ओमफ्राय नों बै भिटामिना सो हाबफिना आरो बेयो ग्रोब पेनाव लांलायबाय बिदि जाहैदों माने जेरखम जों दा अक्सिजेनखौ जोङो माबायोना होमबा लायो ओमफ्राय जोङो कार्बन डाइ अक्साइडखौ हगारो। थिग जोंबो दंफांजों लालाय जोङो बिजों आरो माने अदल बदल आरोखि सोमोन्दो दं आरो थिग बयबो माने बेफोर बायदि जायो। दों आरो भिटामिन होननाय बस्थुआबो सिंआव जोंनो प्रतिन नांगौ जायो गोबां केलसियाम बैसोरो दाजाब गासै मानि बैहा बैयनिखौ बैहा सिनि एसे एसे लाथ'लायो।
सो-साननो साननो थाङोबाथ' दा बुहुमाव थानाया गावजों गाव
औ औ औ औ औ नंगौ नंगौ बे सैथो खोथाखा जों बि सोनारो आरो बिसोर जोंनि सायाव सोनारो बेबायदिनो गिदिंबो थायो आरो। बुहुमानो जेरावनाखि गल बे बुस्थुआनो गिदों होननाय आरो बे नो आरो रुजुना नायोबा नङा होनबा बुहुमाबोथ' जोंनि साननि सोरगिदिं गिदिङो नालाय बेबायदि आरो बेखायनो जोंबो बे गिदिंनायानो आरो।
औ हायोबा गेजेर गेजेर नायखावबाय थांगौ आरो देहाफोरखौ।
बिदिनोना जोङो बर' मानसिफ्राथ' जोंनिया गोबां मानसिफोरानो डक्टरफोराव थांबा बिराद गियो माने। सोरबा बायदिया नुआ नों बिजि गंसेखौनो थुजानो गियो। डक्टराव थांबा फैसा बुरजा खारसिगोनदां ओरैबायदि जासिगोन नामा डक्टराव थांबा थांबाथाय बेमारा माबामोनसेआ ओंखारखागोन नैबेफोर बायदि सानो दे।
थांनो बायो।
आमफ्राय जोंहा मा खालामो बिखौनो बे बेमारखौ उनाव बजा जमासो खालामना दोनो।
खेबसेनो एकदम बेमाराव गोल्लैसोथारबासो थांसिगोन आरो।
ओ ओजेला बारा जाथारबाय हेलाबासो नोङो डाक्टरनि खाथियाव थांसै नो ओरै हास्लाबलांनो थाखा ‌ थाखा फैसाया लुन्दुं लांदान लांला बायोसै ओरैबायदि टेस्ट खालामनांगोन ओरैबायदि नायनांसिगोन
बेनोथ' बेमाराव गोल्लैनानै एसे गोसा जाथारबाथ' नों राहा मोनाना
मोना बेखायनो उम बेखायनो जोङो बेखायनो हायोब्ला माने सम सम जों भिटामिनखौबो नायनानै बे मैगं गोथांफोरखौबो प्रटिनफोरखौबो जादों जों मा जायो दालाय खालि ओंखामल'सो जायो जाबा दा जाबाय बेदर
औ
जाबा दाजा बे हाग्रानि एसे एनै बे दिंखिया जाबा दाजाब बे थास'नि दा थास' बोथोरनि थास' जाबाय इसे बिनि अनगाथ'जों बेलेग मैगं जायालै बुहुद खम जोगोलावरि मैगंफोरखौनो जाबाङा जोङो जोंनि मानसि जानाय बै साथिथि बोसोर गोदानाव जोंनि बर'नि निमाव नङा होमबा। साथिथि मैगं जायो बे साथिथि मैगंफोरखौनो दानि दिनाव खांना जाबांला बानलु रोसि लोङो दाउरोसि लोङो दाउ रोसिफोरावनो जोङो दा नांगौ बा मुलि होला जोङो नांगौ बायदि ओ
खौबो मिन्थिजोबलाय लांलाना।
मोनथिब्लायलांला मा मा होयोमोन जोङो ओरैजाय गाम्बारि बिफां दै गाम्बा मोन गाम्बा रि होननाया दावउरिसि लोंनायावथ' मोनगाम्बारि होयो माना मुनि गिदिर दं माना मुनि फिसा दङ। जोग्लावरि होयो ओमफ्राय बै माबा ओ माबा ओम नोरसिं ओम जोग्लावरि नोरसिं जारि जारि सिब्रु ओम आरो बै मोनसे बिलाइ गांनै गांनै जाग्राया बे दाउला खुंगुर, नामा होननाय बै बायदि माबाया ओ ओ ओ बेफोरबायदिखौबो होयोना। मोनथिजोबलाय लायलांलासो। ओ ओ औव ब्रा गोमालांजोबसिनब्रा जोङो बिदिनो जोंनि रावखौनो लासैनो माने सोरबा सोरबा बायदिया बावलांजोबो बा लेखाफ्रावबो दानिया लिरनायफ्रा मिलायजो बलाना गुबुननि रावजोंसो सोदेरोथ' दानिया अबेबा अबेबा।
ओ।
साम' ओंख्रिफोर गोदो सबायाइजों साम' संबा बेसेबां ओरैजाय न'खर खाथि खाथि न'खर बसेरजों सातथा न'खरा लागै मोदोमहैमोन। दानिया नोंहा साम' साम' ओंख्रि संबा नोंनिया साम' ओंख्रियाव हुनायल' जेंगायावल' फोरानोसै ख्रिंलनो जानो सोरबा संदोंना मादों बिसोर साम'खौ खोनाहैला मोदोबब्ला बेबायदिब्रा गोदोथ' हो योथ' बुहुत मस्ला मस्लि गंगार दुन्दियाफोर होथारोमोन गंगार दुन्दियाफ्रा बे बिबार अनला ओंख्रिफ्रावथ' गोदो गंगार दुनदियासो बांसिन बाहायोमोना बिराद गोथाव जायो। बेबायदिमोन आरो।
औ। दा सिगाङाव दा सिगाङाव आरो बांसिन बे हाग्रानि मैगंखौसो जानानैसो थांना थाखायोमोन ना।
नोंगौ बे समाव बेमार आजाराबो खममोन। बेमाराबो जायामोन बेफोरबायादि मैगं जानायनि थाखायनो। दा नै गासिबो हासारनि मुलिनि औ। औ दा हासारनि गासिबो मुलिनि थावआनो होन बेबो बेजाल गोनां। थावाबो दानिया सामब्रामनिफ्रायनो माइरंनिफ्रायनो गासिनिफ्रायबो फैजोब्बाय। बबेबा फुलनिफ्रायनो ओम ओ माइरंआनो दा माइरंआनो दा बांसिन ना होमबा दा जों कन्ट्रलाव माइरं मोननाय दांबानो गेब्लेयो नै जाजाया।
दांबानो गेल्बेयोथ'
फाउदार रासबो एकबारि एम्फौ साथाब थालाबायो गिदिर गिदिरनो थिग ओइफोरबायाददि जाला थांबाय आरो।
आर जासिगोनदां र' अ जासिगोनलै। र'दै होनबा दानसै आं औ।
बुंबाय दे होमबा दोनथ'नोसै ना? दे दे उम।